औ नोंथां खोनादों औ बिदिबा नोंथाङा सम होनो हागोन ना
औ नोंथां नोंथाङा आयदाखौ बुंदो दिनै सावरायनोसै
औ नंगौ नोंथाङा जोंहा दिनै सावरायनायनि आयदाया जाबाय जोंनि देहा आरो सावस्रि आरोना जों माबोरै जोंनि गावनि देहाखौ माबोरै जों गोग्गो लाखिनो हायो बा जों मोजां बेमार आजार जायालासिनो जों मोजाङै लाखिनो हायो आरो
औ
औ जों मा मा बेबायादि खालामामबा जायो आरोना मोजाङै थानो हायो दा बिदिबा नोंथाङा एसे फोरमायनो होदो
औ थारैनो नोंथांनि जिहेथु आयदा देहा आरो सावस्रिनि सायाव नंगौना
नंगौ नंगौ नंगौ औ नंगौ
हायोबा नोंथाङा नोंथांनि बेकग्राउन्ड साउन्डखौ एसे मेनटेज खालामदो
औ नंगौ नो
औ ओ बे मोनसे सावरायनो गोनां आयदा देहा एबा सावस्रिनि सायाव नंगौ थारैनो देहाया जोंना गासैबो होननानै बुंदों देहा गैयाबा अंग'आबो गैया मानो होमबा
नंगौ
फारसे फारफ्रोम बिथिंनिफ्राय लानानै थारैनो दिनै जोंहा
नोंथाङा माइकखौ एसे खाथिवला नामा आं खोनानो मोनाखै आरो ना एसे नेटाबबो प्रब्लेम नामा नोंथांना
औ आं खोनादों नोंथां खोनादों नोंथाङा
औ औ खोनादों औ
औ थारनो देहायानो जोंना धोन इंलिसाव बुंदों बेखौनो हेल्थ इस वेल इंलिसाव बुंदों फंस दावोन नोंथांनिफ्राय गुबुन आवाज सोमजिदों हायोबा फेनफोरखौ बन्द' खालाम
नांगौ नोंथां दे नोंथाङा फमायलांबाय था औ
दिनै नैबे जोंनि देहानि सायाव सावरायनांगौआ जोबोद बानगोनां थारैनो देहा गैयाबा जोङो थांना थानायाव गोबां उसुबिदा भुगिनो गोनां जायो
नंगौ
बिदायारि जों गावनि देहाखौ जोथोन लाखिनो थाखाय जोङो सम मथे उन्दुनांगोन सम मथे जानांगोन
मथ मथे बयाम आ खालामनांगोन एक्सारसाइस खालामनांगोन सम थे जोङो फुङाव सिखारनानै थाबायग्लांनो खारनो नांगोन
नांगौ नोंथां
थिग बिदिनो जोङो देहानि थाखायनो जों सानफ्रोमबोनि रुटिनखौ जोङो फल' खालामनांगोन एबा जोङो देहा मोजांनि थाखाय जों रुटिन खालामनानै ला अब्लासो जों सुबुंफोरनि देहाया गोगोयै थागोन
नोंगौ नोंथां
ओं आं खोनादों
खोनादों